नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय औ नोंथांनि हरनाय गुबै जाहोना मामोन नोंथां?
औ नोंथांनो आङो हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि बागै सावरायनो सानदोंमोन।
औ।
औ बे आयदायानो जाहैबाय औ। जोङो माइ आबादखौ बोरैहाय मावनाय जायो? बेनि बागै नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला माइ आबादखौ नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय मावनाय जायो? मा माबोरै आदब खायदायै जों माइ आबादखौ मोनो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ जों माइ आबाद होननानै बुंङोब्ला नों थाङाबो मिथिखागौ जोङो बर'फोरा ओ ओंखाम जानानैनो थांनानै थायो नङा होमबा? जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव थानाय जखायसे बर' हारिया
जोङो आबाद मावनानै जायो जेखौ जोङो माइ आबाद माइ आबादा जोंनि गाहाय आबाद। आरो जों बर'फोरा माइ ओंखाम जायो हिसाबै
जों माइ आबादखौ जोंनि बे बर' हालामाव जोङो आथिखालाव बा जोंनि ओनसोलावबो दिनै स्निजिबा जौखोन्दोआनो आबादजों लोब्बा गोनां माने आबाद मावनानै जाग्रा आरो गासिबो जोङो जब साख्रि मावनाय गैया, गासैबो आबाद मावनानैनो जाग्रा जोब। आरो जोङो आबादखौ बोरै मावो होनब्ला गिबियावनो जोङो ओ मोजां बिधानखौ जों सोमनानै माने लाखियो। बेखौ जोङो सोमो सोमनानै उनाव जेरै साननै सानथामनि उनाव बेखौ जों बोखांफिननानै सा निफ्राय बोरियाव थिखांना दोननानै जेब्ला गाजा अरगोन बेखौ जोङो हाल एवनानै लानाय मो मोजां गुलि गुलि एवनानै लानाय बे हायाव जोङो फोनाय जायो आरो खोथिया हिसाबै। बेनिफ्राय बे खो खोथियाखौ जोङो थार्टि आरो थार्टिफाइभ देइस सोनि उनाव जोङो बेखौ जोङो फिनानै जोङो माइखौ गायफिननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बिदिनो जों बे माइखौ गायखांनायनि उनाव जोङो ओ बिखौ ब्रै दान गायनायनिफ्राय फोनायनिफ्राय जोङो माइया मोन्नायाव नांगौ जायो जोंनो ब्रै दान नांगौ जायो आरो वान टुइन्टि देइसाव जोङो उ मा माने जों माइ आबादखौ मावनानै फसलखौ जोङो मोनजायो आरो। थिग बिदिनो जोङो माइ आबाद जोङो ओ मोननायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो हानानै न'खराव लाना फैयो नाथाय आथिखाल जोङो गोदोथ' जोङो आखाइजोंनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ गोबां मानसियानो मेसिनजोंसो हायो। मानोना मेचिनजों हानाय आखाइजों हानाय एखे। मानोना मिसिनजों हायोब्ला जोङो ओ। बिघायाव जोङो अथ्रस' बिदिनो दुइ हाजार लायो आरो जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव। बिदिनो नों आखाइ जों एवब्लाबो एखे मनब्रै मनबा हानाय रोगानाय मनब्रै मनबा लायो जेराव नोङो मनब्रै होबोला नोङो आदस' किल' नोङो बट्रिसस'सो थाङो नोङा फैसाया बारासो थाङो। बेखायनो जोङो आथिखालाव मेसिनजों हायोब्ला कम खरसायावसो जायो। आरो नोङो सानसेयावनो नोङो नाखाजोबनाय रखम जायो मेसिनानो नाखाजोबो बेखौ नोङो सान्दुुंआव नों फोराननांगौ। फोराननायनिफ्राय नों बेखौ बाख्रियाव आराम दोनफैबानो जाबाय आरो। नोङो बेखौ सप्तासेसो नों दुब्लि फोथारावनो फोराननानै गारबो तिरपाल गेदेर होनानै बेखौ नों बिनि उनाव सानब्रै सानब्रनि उनाव नोङो बाख्रियाव सोनानै दोननो हायो आरो। बेनिफ्रायनो जों बर'फ्रा बोसोरसेनि थाखाय बिदिनो जोङो मावनानै दोनखायो माने जोङो बोसोरसे मावाबाबो जोङो माइनि थाखाय अभाब गैया जानानै बिदि थायो आरो। थिग बिदिनो नों जों आं सोंनो सानदों जे नोंथांमोननि साइदावहाय ओ बोरैहाय जेनेबा आथिखालाव माजों एवनानै माइखौ गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ बोरैहाय बेखौ बुङोब्लाथ' जोंना गिबियावनो माइ गायनो थाखायथ' खोथिया नांगौ जायो। बिनि थाखायनो जोंहा माइलि दोनखानाय जायो। ओ बिनि उनावहाय बै निजेनि फख्रि बा दैमाफोराव जोंहा बेखौ सानब्रै सानथामनि थाखाय सोमनानै लानाय जायो। बिनि उनाव बोरियाव बोखांनाय जायो बेखौ गाजा फिसा हरोब्ला। बिनि उनावहाय जोंहा बेयावहाय - थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइ खोबनानै होनाय जायो
औ
गिबियाव खोथिया
औ।
जोंनो बांसिन एवनाय मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव गोबाङानो ट्रेक्टरजों एवो। ओ मोसौजों एवब्ला जोंहा हाफोरा गायनो मोजां जायो आरो।
औ।
नाथाय थेवब्लाबो गोबाव सान लायो बिनि थाखायनो ट्रेक्टरजों एवो। ट्रेक्टरजों एवोब्लाथाय जोंहा गोबां हाखौबो खम समनि गेजेरावनो। एवनो हायो औ। जोङो गिबियावनो। खारायग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा। ओ सामार होनाय जायो। बै सामार होनाय सम जायोब्ला जोंहा बेयाव गिबियावनो आलिखौ दानग्रोना लानाय जायो। बिनि उनावहाय जोंहा आलिखौ खोनानैबो लानाय जायो जाहाथे जोंनि दैफोरा मोजाङैनो थायो हायाव लोमनानै औ बिनि उनावहाय जोंहा हाखौ मोजाङै एवनानै मोजाङै मै होनानै बेयावहाय खोथियाखौ फोनाय जायो। आखाइजोंनो जोङो ओ जोंनि दाबोर बा बाल्थिंफोराव खादाफोराव लांनानै जों आखाइ मुथाजों लानानै सारस्रो सारस्रो फोनाय जायो। माइखौ
औ
बेनि उनावहाय जोंहा ओ दान मोनसे बा दान खावसेनि उनाव माइफोरखौ फुनानै गायनाय जायो दुब्लि फोथारावहाय।
औ
जेब्लाखि माइया गसा बारायनानै एसे गोजौ-गोजौ जायो अब्ला बैफोर हायावहाय जोंहा ओ हासारबो होनाय जायो रासायनारि। आरो बेवहाय फिसा फिसा हाग्राफोर रज'यो बेफोर हाग्रा फोरखौबो जों जों फुनाय जायो। आरो जेब्लानोखि जोंनि माइया बिदां ओंखारबोयो आरो बिनि उनाव साननैसो थानानै मोनो अब्ला जोंहा बेफोरखौ ओ खासिजोंनो हानानै लाबोनाय जायो। गोबाङानो ट्रेक्टरजोंबो हायो आरो गोबाङानो खासिजोंबो हायो। जों नाथाय जोंनिथिं ओ सुबुं फोरानो गुबुन गुबुननिफ्राय फैनानैबो खासिजोंनो हानानै लाबोनाय जायो। बिनि उनाव जोंहा बेखौ हाखांनानै फोराननायबो जायो। एसे बिनि उनाव ओम उलाबारि बुंनाय जायो बिजोंहाय जोंहा माइखौ दुब्लि फोथारनिफ्राय न'सिम रोगानानै लाबोनाय जायो।
औ
बिनि उनावहाय जोंहा बैफोर माइखौ नाखांनायनि उनावहाय बैफोर जायफोर सुबुङा माइ हानायमोन बिसोरजों माइखौनो हर फिननाय जायो। जोंनिथिंजाय बिनि उनाव जोंहा गोबाङानो गोदोहाय मोसौजोंसो नानाय जायोमोन माइखौ नाथाय आथिखालाव गोबां मेचिन ट्रेक्टर ओंखारनाय जाबाय बिनि थाखायनो जोंहा गोबाङानो ट्रेक्टरजों नायो जायखौ जों खम समनि गेजेरावनो खामानिखौ फोजोबनो हायो आरो बिनि थाखायनो बेफोरखौ जोंहा बाहायनाय जायो औ नोंथांनिसिम आं मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों? औ गोदो आरो दानि
औ नोंथांमोननियाबो सैथो ओ गोदोथ' जोङो बिदिनो जोङो आखाइजोंनो हा हायोमोन नङा होमबा। आथिखालाव मानसिनि आं आंखालनि नि थाखाय जोङो गोबां मानसियानो दिनै आबादारिफोरा जोङो इजिखौ गासैबो लुगैयो नङा होमबा मानोना देहाखौबो नायो दिनैनि मानसिफोरा देहाया जेनेबा आजिखालि गोबां गोदोनि रखम जोंनि देहाफोरा माने टागद नंला मानोना जोङो नांगौ रोखमनि जोङो आदार गासैबो जोङो मेदिसिन होनाय म बबेबा बबेबा आदारफ्रा जायनि थाखाय जोंनि देहाफोरा गोदोनि रखम आय बायसा जोङो जोरला मानसिया बेखायनो दिनै आराम थानो नागिरो मानसिफोरा आरो जोङो आबादखौ जोङो गोबां माइ आबाद मावो होननानै बुङो जोंनि साइडआवहाय ओ बिदिनो माइब्रा जोसा लाहि बिदिनो गोबां आरो लोगोसे ओ जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बेफोरखौ जोङो मावनाय जायो आरो जाय दिनै माइ आबादाथ' दिनै मोनसे लाइफां हारिनि रखोमसो नङा होमबा लाइफाङावनो गोगलैयो बेबो बिदिनो बे आदारखौ जोङो जोंनि खायद' हिसाबै जों गोबां बर' लाइमोनफोरानो दिनै आबादारि नंजोबाबाबो जोङो ओ आबाद मावनानैनो जायो आरो बिदिनो जोंनि साइदआवहाय जोङो माइ खौ ओ
औ
मा होननानै बुंगोन बियो ओ माइब्रा जोसा बिदिनो आरो ब्लेक राइस गोसोनाय माइरं बेखौबो जों बांसिन मावनायखौ जों नुयो आरो आथिखालाव अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बेफोर बायसाखौबो मावनाय जायोना नोंथांमोननि सायदआव माइब्रा जोसा बेफोर माइ आबादखौ
औ मावनाय जायो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय गोबाङानो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरैहाय ओ रनजितखौनो बांसिन गायनाय जायो बेनि उनाव फुल फाख्रि जंग बन्धु कृषना जोसा माइब्रा माइब्रा गोसोम बेफोरबायदि ओ माइफोरखौ गोबाङानो मावनाय जायो आरोना जोंनिथिं नोंथां ओ नोंथां जोंनि दानि जुगनि माइ गायनाय आरो गोदोनि जुगनि
औ मानोना जोङो बर'फ्रा फिथा जानो मोजां मोनो
औ
माइब्राखौ गायथारो एसेबाबो गायगोन जोसाखौबो एसेबाबो जोंनि बर'फ्रा गायखायो मानोना जों बर'फ्रा फोरबो बा सम सम जों फिथा जानो मोजां मोनो नङा होमबा बर' हारिया बेखायनो जोङो फिथा जाग्रा जायो माइ बेखौबो जोंङो एसे नङा एसे गायखायो आरो दब्लाय सोरबा दब्लायनायबाबो नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथांमोनाबो बिदिनो थायो नङा होमबा मोनसे ओ जेनेबा जोङो जेनेबा माइरंनिफ्रायनो फिथा बानायनानै जानो हायो जेथिया नङा होमबा? बेखौनो जों बेफोरखौबो जोङो माइ जानायजों लोगोसे जोङो फिथाबो जायो बेखौैनो जोङो। गोबां रोखोमनि जों माइ आबादखौ जोङो जोंनि बर' हारिया दासिमबो मावबाय था थ आरो अ नोंथांजों आं सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय जोंनि समाबो लावबाय सावरायनायखौ बेखौावनो दोनथुमनोसै नामा नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय साबायखर नोंथां। औ